हेल' औ मा खालाम गासि
हेल' औ आङो नै जिराय गासिनो दं न'आवनो औ जिराय गासिनो दं न'आवनो औ नोंथाङा लाय मा खालाम गासिनो दं?
आं नै ओंख्रिसो संगासिनो
अ आङो ओंखाम जाथ'वाखै। नोंथाङा मा ओंख्रि संगासिनो दं दा?
दाथ' आङो नै अन लाजों दाउ संगासिनो।
औ नोंथां अनलाजों दाउखौ माबायदि सङो बिनि बागै एसे फोरमायना होदों आंनो।
औ जागोन। ओ अनलाखौ जों सङोब्ला फार्स्ट आवनो जोङो ओ माइरं लाग्रोनांगौ। माइरंखौ एसे दैयाव सो सोमनानै दोननानै बेखौ ओ उवाल नङाबा मि मिक्सि नङाबा ग्रेन्दार फोराव गेब्लेहोना लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ लाना नानै ओ बेदर फोर होयोब्ला ओ बेदरखौ एवफ्राम ग्रोना लानांगौ थाव, बानलु, संख्रि, पियास होनानै एसे मोन ओ आधा मोनजासे एवफ्रामना लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो ओ ओ माबायाव साराय साराय फोराव दैखौ गोदौहोग्रो नानै दै गुदुं गोदौ होग्रो होनांगौ आरो फार्स्ट आवनो।
औ औ।
ओदै गोदौ ब्लासो अनला ओ खारै एसे दि होनानै ओमफ्राय अन अनलानि अन गुन्दैखौ एसे एसे सारस्रिना होनाय जायो आरो। मानो होनब्ला खनसेनो होयोबा अ अन अनलाया ओ फिथर फिथर जाजोबगोन। बेनिखायनो एसे एसे होनानै फिदिंबाय थानांगौ आरो बेनि उनाव बेखौ अनखौ होफ्लां होखांबा एवफ्रामना दोननाय बेदरखौ होनानै ओ दसे पनन्द्र' बिस मिनितसो गोदौहो बावबानो ओंख्रिया मोनबाय आरो आरो बे बे ओंख्रियाव जोङो ओरैनो दुन्दिया नङाब्ला गंगार दुन्दिया होनो बांसिन जोंनि बर'फोरनि न' थ' गंगार दुन्दिया थायो। बे गंगार दुन्दिया खौ होबा बांसिन मोदोमोबो गोथावसिनबो जायो आरो।
औ औ
औ
ओ
औ
नोंथाङालाय आरो ओ मा ओंख्रि संदों नों
जोंहा दिनै ओंख्रिया नारजिजों अमा बेदर संदों। औ नारजिजों अमा बेदरखौ संगा जेन दं
औ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा नारजिजों अमा बेदरखौ बोरै संङो?
औ खोन्थानि आंबो एसे फोरमायना होनसै आं। आंनि रोंनायखिनिखौ औ जोंहा नारजिजों अमा संगासिनो दं दा आं थ' इदि आं संनो रोङा न'निखौ आं बिमा संनायखौ नुयो। बे खिनिखौनो आं नोंनि नोंथांनिसिम फोरमायना होनो सै बुङोबा जों फार्स्टआव आं नुनाय बायदिबा फार्स्टआवथ' जों नारजिखौ ओ दै लाग्रोयो खोमा एसे दै दैयाव माने एवो खोमा एवनाय बायदि खालामो खोमा बि दिनो एवो एवनानै बिदिनो लाथाब-लाथाब खामो। गोबाव दोननानै बा खारै होयो बिदिहाय खारै होनानै लाथाब-लाथाब खालामो बे खारै-खारैखौ लाथाब खालामनानै फार्स्टावथ' जों अमा बेदरखौ एवगोरोना ला नों दहाय जेरै बुंदों बि दिनो थाव संख्रि बानलु इदिनो होनानै जों अमा बेदरखौ बे सम दस मिनिटसो एवनानै लाग्रोनांगौ मोनजासे नङाबाबो औ बिदिनो मोनफ्राम होना नै जों एवनो हागोरनाय जायो बेनि उनाव थ जों नारजिखौ बिदिनो आं दा बुंलांनाय बायदि बानायबाय गोबां रोखोमनि बानायो सोरहाबा बेलेग रोखोमनि बानायो आं दा न'आव बानायनाय एखेयानो दोंङो ओमफाय
औ
बेहाय एवनानै लाथाब-लाथाब माने आ गुलि होजोबनाय बायदि खालामो। मोजाङै गुलि होयो बेनो आरो नारजिया जोंनि बर' हारिनि नारजिया नालाय गोखा जायो। गोखाखौ जों फार्स्टआवनो ओ बुंङोबा बे गोखाखौ खारहोनो थाखाय सोरहाबा सोरहाबानि न'खराव बिदिनो आलुफोर होदेरनाय जायो गोखाखौ एसे खारहोनो थाखाय नारजि ओंख्रिया गोखा जायो नालाय बे नारजि ओंख्रियाव एसे बे समावनो आलुखौ एसे होनानै लानाय जायो आलुखौ होनानै जेसेबां बेदर बुरजायसां गो-गोखाया खम जायो आरो ओंख्रिया गोथाव जायो बेखौबो खोनानो मोनदों आं न'नि हिसाबाव बुंनाय हिसाबाव आरो जानोबो गो थाव-गोथावलाय बिदिनो बिनि उनाव जोंङो आलुखौ होखांनानै दसे माबाखालामनानै गलि होबावनानै बेनि उनाव जोंङो अमा बेदर खौ होना लानाय जायो आरो अमा बेदर बेदरखौ होनानै जों आधा घन्टासो जों बेखौ आरामै लासै यै अराव गुरै अराव दोननानै जों बेखौ फोमोननानै फोमोनो आरो। ओमफाय फोमायनानै जों जानाय जायो बिदिनो जायो जों आरो बुंङोबा जों नारजिखौ मानिफ्राय बानायो होनना बुंङोबा जों बेखौ फाथो फा थो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो होमबा नंङा होमबा नोंथां बेखौ जों गोरलैयाव बेगर हालौना दु ब्लिखौ बा अबबा न जिंफोराव जोंङो गायनाय जायो। बेनि थाखाय जों बेखौ खदालजों जों बा हालुवो ट्रेक्टरफोरजों हालौ होनानै जोंनिहाय बेगर फाथो बेगरखौ जों गायो बेफोरखौ गायनानै जों बेखौ जों दै सारो दै साराबाबो जायो जानाया। बिदिनो रज'बोसिगोन रज'बोनानै जों बे बिलाइखौ बे फाथोखौ जों ओंख्रिबो जानो हायो फाथो बिलाइखौ जों नार जि बानाया लासि ओंख्रिबो जानो हायो जों बै समावनो गोरलै समाव जों नारजि हा औ फाथोखौ फाजाबो जायो औ बिदिनो उम
खोनानो मोनदों जों गोदो नारजि ओंख्रि खौ साननै सानथामहालागै जानो हायोमोन होननानै।
औ औ औ औ।
थाङा मिथिगौ ना? गोदोनि मानसिफोरा साननै सानथामा लागि दोनोमोन मानो होनब्ला नारजि ओं ख्रिया थब सेवा नालाय। गोदोनि मानसिफोरा साननै सानथामहालागै दोननानै जायोमोननो
आं नुनाय बायदिबाथ' औ
नोंथाङा बर'नि ओंख्रि आरो मा माखौ मोजां नुयो आरो गोथाव मोनो
आङो बर'नि ओंख्रि बुङोबा बे नों जा बुंलांनाय अनला बेथ' बयनिबो फेभ्रेटआनो जायो अनला जों दाउ आरो ना जेजों अमा बेदर ओमफ्राय साम'जों सबाय बेनो आं बेसे बिसोर मोनथाम ओंख्रिखौ बांसिन गोथाव मोनो बा जानो मोजां मोनो जानानै आरो दंबावो खोमा गो गोबां बर'आथ' गोबां ओंख्रि दं गोथाव गोथाव गोथाव आं बिसोर मोनथामखौ जानानै गोबां मोजां मोनो जानो नोंथाङालाय मा बुंङो बुङो बेनि बागै
आंबो बेफोरखौनो जोबोद गोथाव मोनो जेरै आरो बर'नि ओंख्रि दं औवा मेवाइ
औ औ औ औवा मेउआय औ
औवा मेवाइ दाथ' जोंनिया बोथोरा औवा मेवाइनि नङा होमबा
औ औ औ
बेखौ जों आसार खालामनाबो जायो ओरैनो ओंख्रि संनाबो जायो बेदरजोंबो जाजायो।
औ औ
औ आरो आङो सबायजों ओ साम'खौथ' जोबोर गोथाव मोनो।
औ औ
सबायखौ नोंथांनो फोरमायना होनसै आङो सबायजों ओ साम'जों बोरै सं संङो
औ दे नोंथां
औ जों फार्स्टआवनो सबायखौ ओ गेब्लेहोना लानाय जायो गेब्लेहोनाय माने ओ फिसा फिसा खालामनानै उन मा होनो बेखौ हुंखुं ख्रेमनानै लागोन
औ
औ बेनि उनाव जोंङो साम सामखौ जोंथ दैमायावसो मोनो नङा होमबा। दैमानिफ्राय खनना लाबोनानै बिदिनो हरसे हरसे बा हरसे दोननानै बेनि दाखोन दाखोनखौ बोखारनानै आरो। सामनि खिथुखौ दानसनाय जायो।
औ।
बिनि उनाव जोंङो मोजांङै साफा खालामनाय जाग्रोयो आरो। बेनि उनाव जोंङो। सामखौबो एवफ्रामनाय जायो एसे
सामनि- खिथुखौ दानसनानै सामखौ एवोना
औ। सुनानै मोजांङै सुनायावथ' जों गोबां। बे दैमायावसो थायो नालाय। बेयाव आइरन माबा माबि नांना थायो। थाजोबो बेखौ जोंङो मोजांङै सुनांगौ जायो हुनांगौ जायो जेनेबा- बेयाव जोंङो हुनायाव साफा खालाम। थाखाय जोंङो लेबु बाहायो बेफोरबायदिनो। माबानायनि थाखाय साफा जानायनि थाखाय औ आरो सामखौ एसे एवस्रोना एवफ्रामना लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंङो सबाय सबायखौ जोंङो सारायाव एसे दै लानानै बेयाव होनाय जायो। बेनि उनाव एसे खारै होनाय जायो आरो बेखौ नै जि मिनिट नैजि मिनिटसो गोदौहोनानै जुदि सबायखौ एसे रुइनाय मोनदोंब्ला। बेखौ बै सागंजों सानाय जायो आरो। बेनि उनाव गेब्लेहोजोबनाय जायो। ओ बिदिनो जुदि सबाया गेब्लेखांबा जोंङो बेयाव हालदै एसे आरो हालदै। जे आरो बिदिनो संख्रि बानलु हाइजें। सामब्रामगुफुर बिदि एसे एसे बे होनाय जायो। बेनि उनाव जों बेयाव ओह सामखौ होनाय जायो आरो।
औ औ
नि उनाव आथ ओह नैजि थामजि मिनिटसो गोदौखांबानो ओह दुन्दिया होबानो बे ओंख्रि ख्रिया मोनबाय आरो।
औ औ नंगौ दे नोंथां। जोंनियाबो बे बादिनो नोंथां नों दा जेरै बुंलांदों सामख खौ जेरै खालामो जेरै ओ ओ बे दैमानिफ्राय जों नागिरो बा जों बायनाबो लाबोयो बे बुस्थुखौ। सामखौ बुङोबा जों बेखौ दैमानिफ्राय खनहैयो जों बिमा बिफा बा जोंबो खनहैनाय जायो। सम सम लानानै जों बेखौ फार्स्टआवनो जोंबो जेरै नों बुंदों बिदिनो साफा खालामो आरो जों दाखोन बोखारो बिनि दाखोन बोखारनानै खिथुखौ जों बे सामनि खिथुखौ जाहाथे सोबनायाव सामआ ओंखा ओंखारबोयो बेनि थाखाय जों खिथुखौ दानसनाय जायो। ए दानसनानै दानस सना लानानै जों बेखौ एवनानै नों जेरै बुंदों बिदिनो जों संनानै जों जोंनि हिसाबै मोनहोनानै जों जानाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ। औ दे होमबा नोंथां दिनैनि टपिकखौ बे खिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ औ गोजोनथों।